ओ
नोंथां औनो औ नोंथां।
आंनि माथोखौ नोंथांसिम खोनाहैदों ना।
अ खोनाफैदों नोंथां।
औ दा नोंथाङा एसे बेस्थ'फोर दं नामा खामानिफोराव ना ओरैनो दं।
अ बेस्थ'आलाय गैथ'आ नोंथां सावरायलायनो हागोन।
अ दा नोंथां माने ओरैन्सोथ' आरो ना गामिफोरावनो।
औ औ गामिफोरावनो माने गरमखाय गामिफोरजों इसे ओंखारबोनाय जादों।
औ माने आंबो जास्ट माने ओरैनो दसे सम ओ न'आव थानो बानानै गामियाव ओंखारना फैदों आरो ना। माने इदिनो थानो बानानै नोंथांजों एसे खोथा खोथाफोर बा एसे सावरायनो होननासो कल खामनाय जादोंमोन नोंथाङा दा इसे फ्रि बालाय आरो ना।
उम जों सावरायलायबासो मिथिनायखागोन नालाय बिथां सावरायलायनोलाय हागोन दे बिथां।
औ औ दा नोंथाङाबो माने गामिफोरावनो दंखायोबालाय ना एसे दसे सम टाइम होदो आरो नोंथाङाबो माने आंबो फंनैसो बाथ्रासोल' बांद्राय गोबावनि टाइम लाया माने बिदिनो जों दस मिनिट बा ओ बार' मिनिटसोल' लागोन।
अ जागोन दे बिथां।
औ जेनेबा जों आंनि खोथायानो टपिक लानाय फैनाय बा आंनि ओ गोसो सनि माने बाथ्राफोर बुंनायानो जेनेबा जाबाय जों गोजां बोथोराव जों मा फिथायाइ मोनो जों गोलोम बोथोराव मा फिथाइ मोनो माने बिनि बिसय बा जों इनि बाथ्रा नोंथांनो एसे आं फोरमायहरनो सानदों दा जेनेबा आं बेसिबां हायो जे हायो आं नोंथांनि सिगांआव फोरमायना होगोन गोजां बोथोर मा फिथाइ मोनो गोलोम बो थोराव मा फिथाइ मोनो आरो नोंथाङाबो बिनि बाथ्राखौ आं बुंखांनायनि उनाव दसे बुंखांनायनि उनाव आं जे हायखौ बुंग्रोनसै ओमफ्राय बेनि उनाव नोंथाङा एसे फोरमायना हरबानो जागोन आरो ना नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां।
औ औ दा जों गोजां बोथोरावनो होनबा जों बुहुद फिथाइ मोननो थाङो दाथ'
औ
गोलोम ओ गोलोम बोथोरबो जों गोलोम बोथोर जों बुहुत फिथाइ मोननो थाङो जोङो थाइजौनिफ्राय लानानै हक जों आनरस आनरसनिफ्राय लानानै हक जों थाइजौ मोनो आनरस मोनो जेनेबा जों खान्थालबो मोनो जोङो लिथु होन दुखु होन ओ जों हास फल होननायखौबो नोंथाङा मिथिखागोन मोनजाबायबो जानो हागोन आसफल फिथाइ गोबां रोखोमनि जों गोलोम बोथोराव मोननाय दं जोङो थान्दा दिनाव जों मा फिथाइ मोनोना जों आफेलाथ' जों बार' मास मोननायनि जिखुनु ज फिथाइल' जेनेबा मा होनो बिफां ना बिंफाङा जेनेबा ओ थान्दा जायगा जानाय जानांगौ जेनेबा जोङो गोजां बोथोराव जोङो नासपुथि बा जों आफेल जोङो मा होनो ओ सफारि जोंखौ थान्दा दिनाव मोननाय जायो आरो जों बैग्रि फिथाइ जोङो बैग्रियाबो बहु खब रोखोमनि दङ ओ बैग्रि बेलाथिनो बैग्रि जेनेबा बा गाङलियानो होन माने गामि एरियानि बैग्रिबो होन आरो जों खमलाना जों खमलाखौबो जों बुहु बुहुद गोजां बोथोरावसो जों फिथाइ थायनाय बा जों मोननो थाङो आरो जों नारें जुमब्रा नारें जुम्रबो माने गोजां बोथोराव बिदि मोननाय थाङा जेनेबा आरो जों गोजां बोथोराव माने गोलोमहां गोजां बोथोराव माने मा मोनो जोङो थरमुस बे माने गोलोम बोथोरावनो नांनाय जाबाय माने धरमुस होननाया धरमुस फिथाइयाबो जोङो गोलोम बोथोरबा जों गोजां बोथोर माने गेजेराव मोनजानाय जायो। आरो जों माने जों बुहुत बहुद रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाय मोननाय जायो जों आरो जों हायावबा जों ह ह हानि जोङो ओ जेनेबा फिथाइ सामथायाइानो होनजायो बेखौ म जों गाजर होन जों थाय बें बेफोरखौबो जों फिथाइ सामथायाइाव नों देलैनाय बायदियानो जायो बेखौ जोङो थान्दा दिनाव मोननाय जायो आर ना गरम दिनाव माने बेफोरो बांद्राय जाया गोजां बोथोराव जों मा होनो जों ओ गय गय साफारि
औ औ
खौबो जों मोननाय थाङो जोङो ओ गोजां बोथोरावहाय जों गोलोम बोथोरफोराव जों गय बसथु मोननाय बुहुत खम जायो माने जाय दंफां बि बिफाङाव दोन दोनना लायो बेफोरसो माने गोजां बोथोरसिम थाहैनानै रानानै मोनजानाय जायो आरो ना ओ माबाखौ मा होनो गय फिथाइखौ आरो मा होनो आंथ' नोंथांनो बुहुद जेनेबा जों गोथां गोजां बा गोजां बोथोर बा जों गोलोम बोथोराव जों बुहुत बाथ्राखौनो जों मोननाय जायो दा नोंथाङा खोनादोंना आंनि बाथ्रा थ्राखौ हेल' नोंथांना एसे नेटा एसे प्रब्लेम खमा दां औ दा
र बिथांलाय खोनादों
औ दा खोनाबायना नोंथां?
औ औ खोनाबाय नोंथां
औ जों आं नोंथांनो माने सब बाथ्राखौनो एसेबाबो आं मिथिनाय बाथ्राखौ एसेबबो फोरमायना होब बाय आरो ना जों गोजां बोथोराव जों मा फिथाइ जानांगौ जों गोलोम बोथोराव मा फिथाइ जानांगौ जोङो जोङो ओ मा होनो आपेल आफेलखौबो जों जानांगौ जों बेमार सेमार जाबाना जों गोथां बोथोर मा मा थाइ जानानै जों जेनेबा जों लोमजानाय बा मानसिफ्रा अपारेसन होन बायदिसिना जों नासपुरदिय होन आपेलखौ जों बुहुत जानाय माने थाङो आरो आंगुर आंगुर आंगुराबो गोजां बोथोराव संनानै थाङो आंगुर बुस्थुखौबो जों मोनजायो आरो दालिम दं बुहुद्रि दं आरो जों थालिरखौथ' जों गोजां बोथोर बा गोलोम बोथोर बिनि खोथा नङा बे माने बार' मास फिथाइ ज उाव ज मोन आरो दानिाव' ज मुलि होनाय बुस्थु जों माने बांद्राय गोबावखौनो जों मोननो थांला जोङो जेनेन थेनै मास मोनसेयावनो जोङो फिथाइ सामथाइ मोनजायो जों जा जों खमलाखौबो जों जायो जोङो जुइसबो खालामनानै जों लोंनो हायो जों न'आवनो मेचन थायोबा आरो गोबां रोखोमनि जोङो जेनेबा थाइजसेफोर ना गोजां बोथोरनिखौ आं एसे फोरमायना होबावनि जों थाइजौखौ जों गोबां रोखोमनि जेनेबा जोङो जेनेबा जों गोथाङावनो जों आ आसारबो बानायनानै दोननो हायो जों थायजौखौ जेरै जोङो आसार खालामनानै जों उनावहाय जों बेखौह दोनबाय थानानै थिनि मास बा सारि मासनि उनाव जों आसार खालामनानै जों जायो जों आरो जों जानानैबो मोजां मोनो गोखै गोखैनो गोथावबो मोनजायो आरो गोबां रोखोमनि बिदिनो गोलोम बोथोरनिफ्रायसो जोङो आसार बुस्थुखौ बनायनो मोन ना जेनेबा जों थाइजौखौ जों हाइस मोननानै थाङो बानलुनि आसचार होन थाइजौनि आसार होन
उम
जों थाइजौआ माने गोबां रोखोमावनो जोङो जाजायोबो मोननानै जोङो जायोबो जों गोथाङावबो जों खाजि खालामनानै जों जायोबो आरो बेनो जायो आसार आसारावबो नोंथाङाबोथ' माने ओंखाम ओंख्रि बायदिसिना मोजां बुस्थु गैयाबा आसारखौबो इउस खालामोबा जायो जागोना हाखाखौ नोंथाङाबो औ जों आरो जों थाइजौ होनायखौबो जों माने गोबां माबायावनो बाहायो आरो जों जेनेबा खान्दाला खान्थालाबो जोङो ब जों बनायनो रोङा जोङो मा होनो पकरि मडेलबो जों बनना जानो हायो जों खान्थालखौहाय आरो खान्थाल गुथियाबो माने जों बाथोन नोंथाङाबो मोनजाबानो जानो हागौ बा बाथोनाव ज बोनाव मो जों खामानि होयो जों एवनानैबो जानो हायो माने बेबो माने फिथफ्राय लानानै गुथिनिफ्राय लानानै सब बुस्थु जाजोब जाजोब जाखायैनो माने जों जायो आरोोना खान्दालखौबो आरो जों आन्रस आनद्रसखौबो जों जुस खालामना लोंनो हायो माने गोजां बोथोरनिखौ जों खम मोननानै थाङो आरो दाना जों जुइस खालामना लोंनायाव जों माने जों गोलोम बोथोरखौ जों बांसिन इउस खालामनानै जोङो लोङो आरो जों आनारसखौ जोङो इउस खालाम जेनेबा ओ जुस बा जोङो बायदि बायदि खालामनानै जानो हायो जों दाथ' गोलोम बोथोरनि सालाद फ्रुख होननाय मोनोना जोङो दाना मा टाउन थटाउनफोराव माने गरमाव जों बेफोरखौ माने साला सालाद प्रख होनाय जोङो बिदि बुस्थुखौ जों दानबा टाउनाव माने मा होनो मिक्सार खालामनानै होजोबसैनानैे जोंनियाव मोनगोन जों फार सेनो मोनगोन जों एनडरस होन आनदरस फुख्रासे होन आफेल थुख्रासे होन नासफथि थुख्रासे जों सफारि थुख्रासेेन गोबां रोखोमनि जों दानाबा बिदि मानसि फोरा माने बेखौ बिजनेस बा बेफाराव जों बाहायजोब्बाय आरो ना जों माने औ बेखौ ओ बायदिसिना होननायखौबो जों मोननो थांबाय माने गोजां माने गोजां बोथोर गोलोम बोरनि खोथाया गलायाव दानाबो जां दा जों दानाबा जोंबो लांनानै जोंबो दखान बायदिसिनाव जोंबो फानहैनो हायोना आंथ' नोंथांनो गोबां बाथ्रा जों गोलां बोथोराव बा जों मा मोनो गोजां बोथोराव जों मा मोनो आं नोंथांनो माने गासिबो फोरमायना होजोबखाबाय। आरो नोंङो नोंथाङाबो मिथिबाय जानो हागौ जेनेबा ओ रोङो जानो हाखागौ माने गोलोम बोथोराव मा मोनो गोजां बोथोराव मा मोनो आं थ' आंनि बुंनाया एसेनोसै जेनेबा नोंथाङा जेसेबां हायो बोरै मोनखो आंनि सावरायनायखौ बा ओ बोरै खोनाखो दा नोंथाङाबो माने एसे बिनि गोलोम बोथोरनि बाथ्रा एसे सावरायना ओ आंनिसिम फोरमायना होयोबा सावरायलायोबा जों एसे मोजां मोनगोन आरो नोंथाङा एसे फोरमायना हरनो हागोन नामा?
अ आदसा बिथां हानायाथ' हागोन जों बुंनो थाङोबाथ' खोथाफोरानो जोबखाया नालाय थेवबो आंङो माखसे खोथा फोर होननो सानदों नाथाय बिथाङाबो जोंना बुंसार जोब्बायानो बिराद मोजांङैनो ओंखायनो बिथांनिसिम बिराद गोजोननाय थाहैबाय आरो बेजों लोगोसे बिथाङा बिराद मोजाङैनो बुंना होदों। आरो जोंहाय जे जों फिथाइ सामथायाइखौ जानानै जोंङो मा मोनो एबा जोंनि थाखाय मानो मोजां बेफोरखौ आं बुंनो सानदों। जे जोंङो फिथाइफोरखौ जानानै जोंना मोदोमा जोंना थान्दा थायो। आरो जोंना दैब्रुद थायो मोदोमफोरा आरो जों फिथाइ सामथायाइखौ जाबा जोंना भिटामिनफोर मोननो थांङो मारै मोननो थाङो फिथाइ सामथाय जाबा जोंङो बोलो मोननो थाङो जोंङो बोलोजोंसो सेस खामानिखौ मावनो हागोन। खायो नालाय जे जोंङो बोलो बोलो मोनो नानैसो जोंङो खामानिफोरखौ मावनानै आग बाराय लांनो हागोन आरो जोंनि जोंनि बडिखौहायहाय हेलदि दोनो बे फिथाइ सामथाइजोंनो आरो बेजों लोगोसे जोंहाय फिथाइ सामथायाइजोंहाय जों जुइस बानायनो हायो जेरै बिथाङा होनबाय जोंना दामानि टाउन जायगाफोराव जोंना दाना बिराद जुइस फिथाइ सामथायाइनि बनायना फानसै आरो बेजों लोगोसे जों सालादफोर बानायना जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जे जोंङो जे स्मुदि होनो जोंनि टाउनफोराव जे जोंङो मोनो बेफोरखौबो जों
औ
जानो हायो बे फिथाइ सामथाइजोंनो बनायनानै आरो जे जोंङो जेम थायो बेफोरबो फिथाइ सामथायाइजोंनो बनायनाय। जों जे ब्रेडफोरजों होनानै लगायना जायो बेफोरो आरो बिदिनो जेलिफोर दङ जे जों जेलिफोरखौबो फिथाइ सामथायाइजोंनो बानायनाय जायो।
औ
आरो बेजों लोगोसे आइसक्रिम आइसक्रिमफोराबो दाना फिथाइ सामथायाइनिनो बांसिनानो दं होनजायो जों फिथाइ सामथायाइजोंसो बांसिन बस्थु बनायसै नालाय ओ फिथाइ सामथायाइयावहाय जेरै आइसक्रिमावबो गोबां रोखोम रोखोमनि दं। आरो बेजों लोगोसे ओ माबा जे जोंङो गाइखेरजोंबो होनानै गोथावैनो लोंनो हायो जों बे माबाफोरखौ आरो बेजों लोगोसे फिथाइ सामथायाइजों जोंङो माबा बानायनो हायो। मेथाइ बायदिसिना बनायनो हायो दाना मेथाइफोरनिबो गोबां फैबाय नालाय आरो चक्लेट जे जों सक्लेटखौ जायो बेफोरबो दाना बांसिन
औ
मेथाइ माबानिनो जासै फिथाइ सामथायाइनिनो जासै आरो जोंहाय फिथाइ सामथाइ जों बानायनो हायो होनबा जोङो जे सेन जोंङो जे मोदोमाव लगायो। जों मोदोमफ्रुनाय मोनो बेखौबो माखासे फिथाइ सामथायाइजोंनो बनायनाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहाय गावनि मोखांखौ जों साफा खालामनो थाखाय जे जोङो क्रिमफोर लगायो बेफोरावबो गोबां फिथाइ सामथायानो दं जे फेसवास जों लगायो बेफोरावबो गोबां माबायानो दं फिथाइ सामथायाइानो दं आरो लोगोसे जोंना केक जे जोङो बार्थडेफोराव हायो बेफोरावबो गोबां फिथाइ सामथाइ होनाय जायो ओमफाय जों बेफोरखौ जानानै थाजिम मोनो जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो बेजों लोगोसे जोंहाय बेखौ जानानै बोलो मोनो जे जोंना ओ मुं माबा थाइजौ थाइजौ जों भिटामिन एजों भिटामिन सि दि मोननो हायो आरो बे जोंना थारबुज बे थारबुसखौ जों जानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो थान्दा मोनो आरो लिसु लिसुखौ लिसुआथ' बिथाङा मिथिखायो गोदै जायो होननानै ओमफाय आरो जुं जुसबो बनायनानै लोंनो हायो लिसुजोंबो आरो दिनो गोबां
औ
खामा जों बुंनो थाङोबा खोथाफोरा जोंना
औ
बाथ्राया जोंना माने जोबनोथ' थाङा नाथाय जोंना समनि आंखाल जों जे जोंना समाज जाब जानो हमबोबाय ओंखायनो बिथांनिसिम आंसिमनो खावलायनाय थाबाय जे जानो हागौ बिथांना दायो खामानिफोर दं